हेल' द।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंथयो नामा नोंथां।
औ आं दायो बे समाव फ्रियानो दोनथ'यो नोंथां।
औ नोंथाङा फुंनि जामुंखौ जाबाय नामा नोंथां।
औ जाखांबाय।
औ जोङो दायो हारिमुनि सायाव राय्लायगोन नोंथां।
द।
नोंथांखौ आं गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां। नोंथाङा सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा ओ हारिमुनि बेलायाव। ओ नोंसोरनि गामियाव जानाय मोसानाय मेथाइ खननाय राव फोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
अ हागोन नोंथां ओ हामबाय होनदों नोंथांखौ बेबायदि सोंथि सोंनानै आंनो फिननो होन होनो सम मोननि थाखाय ओ दायो समाव नोंथाङा जेसेसे थि सोंदों जोंनि गामियाव माबायदि मोसानाय ओ मुसुरनाय बा मेथाइ खननायफोर हारिमुखौ मोजांसिन मोनोबा माबायदि जायो होननानै नोंथाङा सोंदों ओ जोंनि गामियाव बेबायदि उम जुदि फारिलाइ जायोब्ला बेबदिनो जोंनि गेजेराव जों गामियाव थानाय गोबां बेबायदि बर' सिख्लाफोरा ओ ज जानानै ओ लोगोसे ज जानानै जोंनि हारिनि मोसानाय ओ जेरै बागुरुमबा मोसानाय ओ बेबादिनो दावस्रि देलाय मोसानाय रुमबां मोसानाय आरो ओ बेबायदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय मोसाग्लांनाय बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय ओ जि मोसानायनि गुबुन गुबुन खान्थिफोर दोङो बा मोसानायनि गुबुन गुबुन जिबायदि आदब खायदाफोर दोङो बेबायदि मोसानायखो जोङो मोसानाय जायो ओ जोंनि जिबायदि उ फारिलाइफोर ओ बेबायदि हारिमुनि फारिलाइफोर जायो बेफोरबायदियाव बेबायदि मोसानाय जायो आरो मेथाइ खननाय नायनानै बुङोब्ला बेबायदिनो ओ बरनि गोबां ओ मेथाइ खनगिरि सुबुंफोरनि फोर सुजुनानै गालांनाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मेथाइफोरखौ खननानै बाहागो लायो आरो बेबायदि दामनाय देनायनि बेलायाव जोङो नायोब्ला ब्ला ओ जेब्ला जोंनियाव हारिमुनि बेबायदि मोनसे ओ फारिलाइफोर जायो अ जब्ला जो जोङो बेबायदिनो खाम जथा सिफुं दामनानै बेबायदि बाहागो लानाय जायो आरो लोगोसेयै खौसेयै रंजानाय जायो हारिमुवा बेबायदि जोंनि बर हारिखौ सिनायथि होनायनि बा जोंनि मोनसे सिनायथि बेनि थाखाय जों ओ जोंनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बेबायदि जोंनि बोसोराव बेबायदि खननै खनथामसो जों बेबायदि हारिमुनि फारिलाइ फोर जोंनि गामियाव खुंनाय जायो ओ जेराव जोंनि गामियाव थानाय बेबादिनो बर आइजोफोर एबा बर सिख्लाफोर आरो बेबायदिनो बर हौवाफोरा बेबायदि बे फारिलाइयावहा लोगोसेयै जयै गाजा गोमजा बाहागो लानाय जायो आरो ओब बेबायदि मोसानाय मुसुरनायफोरनि गेजेरजों रंजानाय जायो ओ बे समाव बेबायदि ओ आंनि फिननायखौ बेसेबांखिनियावनो आङो दोनथनाय जाबाय
औ औ औ बेनिफ्राय ओ आमबो नोंथाङाबो आंखौबो सोंनोागोन उ बिनि बागै
औ नोंथाङा ओ दायो बे समाव नोंथांनि गामियाव माबायदि हारिमु फारिलाइ फोरखो खुंनाय जायो बा माबायदि बेबायदि ओ फारिलाइफोरावहा बाहागो लानानै ओ खुंनाय जायो बे बेखौ बुंनो हागोन
औ आङो ओ हारिमुनि सोमोन्दै बुंनो नोंथां
औ,
ओ हारिमु हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहाथ ओ ओ जोंहा बर सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो
औ
ओ बिदिनो ओ आं बुंबोबाय थादों जाय हारिया गावनि रावखौ ओ बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै बै हारिनि हारिमुवा महरा ओ मोले ले जाना दों होनना मिथिदो मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बयहाबो जोंहा हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंहा हारिमुनि नि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दङ बेनो जाबाय बैसागु बैसागुथ बैसागुखौथ' जोङो मिथिखायो आथिखालाव स्नि सानसहालागै फालियो होनना गोदो गोदाय बेखौ से दानालागै फालियोमोन होनना मिथियो आबै आबौमोननिफ्राय आ ओ जोंहा ओ बैसागुनि गिबि स्नि सानाव जोंहा माखासे ओ मैगं जानांगौ होनना मिथियो गोखा गोखै मैगं ओ बेनि गेजेराव जोंहा ओ सेजौसे रोखोमनि मैगंखौ जोङो जानांगौ होनना मिथियो आरो। बेनि गेजेराव जोंहा उम्म गासिबो मैगंखौ मोनजोबबोलाय ओ मोनब्रै मोनबासो मैगंखौ जोङो ओ मोनो आरो। ओ बेफोरनो जाबाय ओ मानिमुनि, दिंखिया, खेरादाफिनि, माइसुन्द्रि, खिफि बेन्दों। बेखिनि मैगंखौल' जोङो मोनजायो आरो मानोना गोबां मैगं जोङो मोननो थांलिया बिदिनो ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायावबो ओ दानि मोसाग्रा सुबुं फोरा जायगा थायसे आव गैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय आरो ओ मोसानानैनो गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय। ओ जेरै होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बिदिनो एलबाम सेलबाम ओ फिल्म गायोब्ला जोंहा दाइनजि रोजा से लाखसिम बिदिसो खामायनो हायो। आरो जोंनि ओ ओ हिर'इन एबा एक्टर एक्टट्रिसफोरा ओ बिदिनो मेथाइ खननायावनो खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखिफोर ओंखारबोदों। ओ जोंहा ओ सिख्लासा सेंग्रासा ओ बिसोरो ओंखारबोदों आरो गोदान गोदान। ओ बेयावबो बिसोरो बाहागो लानानै ओ बिदिनो ओ जोंनि ओ बर'नि जि ओ ओ मोसानाय रंजानाय एबा मेथाइ खननाय बेफोरखौ ओ ओ लाखिबोदों बिदिनो जोंहा ओ ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला ओ बर'नि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल खसाब दंङ ओ बेनो जाबाय गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बेफोर आरो। औ बेनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ जोंहा बिदिनो ओ सरासनस्रायै गस्ला लंपेन जुथाफोर गानो आरो खरि ससमा गाननाय जायो। आरो जोंहा ओ गोजां बोथोरफ्राव जोंहा ओ रोजा रोजा गिलिर गस्ला जिकेटफोर गानो आरो। ओ गोलोम बोथोराव जोंहा एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो ओ जेरै गेन्जि स्पर्टिं बेफोरखौ गानो आरो। ओ जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो ओ न'आवनो खायफाखौ ओ न'आवनो इन्दि लुनानै इसान खन्था लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो। जेरै ओ गामसा गामसाखौथ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो ओ गांसेबा गांनैबो दा नो हायो आरो ओ बिदिनो जोंङो ओ ओ बैसागु होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ गेलेयो जोंहा बिदिनो ओ से साननिफ्राय बिदिनो जागायना स्नि सानसिम जोंहा ओ गोबां बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला ओ बोराय बुरै बेनथ' गथ' गथाइ जोंहा ओ खौसे मोसायो आरो। ओ बिदिनो ओ मोसानानै ओ जोंहा ओ बेनि माखासे मोननाय रांखौ ओ जोङो ओ जमायावनो माबा मोनसे जामुं जायो। ओ जानानै ओ बैसागुनि बिदायखौ बेयाव बे जामुं जोङो बिदाय हरनाय जायो आरो। ओ बेखिनियाव ओ नोंथाङाबो हारिमुनि बागै ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां।
औ ओ हारिमुवाथ' जोंनि बेबायदि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनायखौ लानानै जायो आङो बे समाव जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै बुंनो सानदों जोंनि बर' हारिया बेबादि आरो गोदोनिफ्राय फ्रायनो ना साम' खांख्राइ बेबायदि हमनानै जाबोनाय हारि।
जेराव दासिमहालागै जोंनि बर' हारिफोरा बेबायदि ना सा साम' खांख्राइफोर जायो आरो साम' साम'जों सबायजों बेबायदि जानाय जायो बेखौ माबायदि सङो बेयो जोंनि मोनसे हारिनि मैगं बा खारै अन मैगं होननानैबो बुंनो हायो। ओ साम'जों सबायजों मा बायदि सं सङो होननानै बुङोब्ला साम' जोङो गिबियावनो साम'खौ बेबायदि लाबो दैसानिफ्राय बा बेबायदि दैयाव हमनानै लाबोयो आरो लाबोनानै साम मखौ बेबायदि मोजाङै सुनानै साफा खालामनानै एसे सोमनानै दोननानै बेबादि दानखांनानै जि साम'खौ साफा खालामनाय जायो साम आ जिबायदि दाखोन थायो आरो उनथिं जि खिथु थायो बेखौ गारनाय जायो। आरो बेखौ गारनानै बेबायदि सानसे सोमना दोननानैहाय बेखौ मोनावहा बेबायदि संनाय जायो माब्लाबा सानाव संनाय जायो माब्लाबा मोनाव संनाय जायो आरो बेफ बेबायदिनो जि सबाय बेखो मोजांहै एवनानै लानानै आरो खारैजों मोजां फोमोननानै बेयाव दै होनानै जि साम'खौ एवख्रबनानै लाग्रोयो बे एवख्रबनानै लानाय साम'खौ बे स-सबायावहा लगायनाय जायो। बेफोरो जाबाय जोंनि हारिमुनि मोनसे बा हारिनि मोनसे बेबायदि मैगं आरो जोंनो लोगोसे जों नायोब्ला नायबावोब्ला जों मोन्नो हायो अनला मेगं अनला मेगंआबो जोंनि हारिनि मैगं जायखौ जोंनि हारिया गोदोनिफ्रायनो बेबायदि आबै आबौ ओ निफ्रायनो जाग-जागायनानै दासिमहालागै बेबायदि अनला ओंख्रि संनानै जा नाय जायो जायखो जोङो बेबायदि माइरं गुन्दै बा माइरंखौ देनानै बेबायदि ओंख ख्रि संनाय जायो आरो बे ओंख्रियावबो बेबायदि खारै होनानै संनाय जायो गोबां बेबायदि जोंनि हारियावहा नायनो थाङोब ब्ला बेबायदि हारिमु हारिमुनि सिङाव बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय थासारि बा बेबायदिनो गोबां जानाय लोंनाय नाय मुसुरनाया हाबनानै दङ। बेबादि जोंहा बर' हारिया मिथिंगाजों लोब्बा थानाय बेखाय जोंनि हारिया जेब्लायबो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बेबाददि जोंनि हारिया बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया दासिमहालागै सोलिबोगासिनो बेबादिनो जोङो गान्नाय जोमनायनि बेलायाव नायोब्लाबो जोंनि हारिनि जि गाननाय दख'ना गा गामसा बेबायाददि आर'नानायफोर बेफोर गासैबो जों नायोब्ला मिथिंगानि बिखायाव थानाय बिफां लाइफां दाावसिन दाउला बिबारफोरनि ओ मोनसे समायना गाबजों बेरखांनाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि गाननाय जोमनायफोरावहा गोबां बेबायदि ओ मिथिंगायाव बा बिबार बिलाइफोरनि आगरफोर एरखांनानै जोङो बेबायदि समायखांहोयो जोंनि हारिमुखौ ओ अब्ला दा जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ ओ नोंथांजों ओ रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ गोजोन थोंसै।
गोजोन्थोंसै।